हेल' खोनादोंना?
औ खोनादों
अ इ लोगो सासेया हरदोंमो माने माबाखौ आरो ना बेजों रायलाय फ्रि दं होननानै
औ
औ ए रायज्लायजागोन खोमाना होनोमबा? बेखौथ' हेलौ औ खोनादों औ
आंनि आवाजखौ खोनादोंना?
खोनादों खोनादों औ नों आंनिखौ औ खोनादों। उम बायसा दे बुंग्रो जानाय लोंनाय जाग्रा हुदानि सायाव रायलायनो हागोन हागोन औ दे नोंथाङा जागायदो दे बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो औ गोबां रोखोमनि जानाय लोंनाय हुदा बाहायबोदों औ बेफोरखौ बबेनिफ्राय बुथुमना लानायमोन बेफोरनि सोमोन्दै सानैनि गेजेराव औ होमबाथ' बर'फोरनि दोरोङारि दं ना जोंनि बर'फोरनि गेजेराव महरै बाहायबोदों औ
बिसोरहा गुबुन हारि मानसिफोरनि बायदि रुटि गोरान जानानै थांना थाया
गोदो गोदायनिफ्रायनो नाहा मैहा थांना हाग्रा बारिनिफ्राय जुनार मैहुर खालामनानै दैमा दै सानि बायदि ना हमनानै जाबोदों
लोगोसे बर'फोरनि ला दोरोङारि जानाय लोंनाय ओंख्रि दं नङा होमबा औ जेन' औ अनलाजों दाउ साम'
नाफाम
फाम औ
थास' बायदि बायदि
बायदि बायदि लाम दङ अनलाजों दाउ होनबाथ' बयबो बिराद मोजां मोनखायो नङा होमबा
औ नोंगौ
नंगो उम बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय होनबा एखेबारे बिराद गोथाव गोथाव नुहरखायो नङा होमबा उम
आरो बर'फोरा मिथिंगानि गेजेर गेजेर गेजेराव माखासे मैगं फोरबो बुथुमनानै लायो जेरै दौस्रेम लाफा सायख' दिंखि
दिंखिया औ
मेवाइ खिफि बेन्दों थास' बिद' थास' बि थराय
थास आथिं औ ओं गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा बेखौनो जाबोदों आरो ना दा सिमबो मानो होनबा बर'फोरा बेखौनो गोदोनिफ्राय बाहायबाय नालाय दासिमबो गुबुन हारिफोरबायदि माने रुथि गोरान जानाय बेफोरबायदिया हुदाखौ बोजबनानै लायाखैना
औ बर'फोरा बेदर फिसा मैगं मैलाफोरनि अनगायैबो बायदि फिथाइ सामथाइ जेरै गय बावरा फिथाइ आमलाय सिलिक खा बायदि बायदि फिथाइ सामथायाइफोर जायो
जायो ओ नोंगौ।
मैगंफोरनि गेजे जेराव जेरै खुमब्रा जिंखा थाइबें बहल बायदि बायदि बेफोरनो मुख'जाथाव
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ आरो
आरो लोंग्रा महरै जेरै फुजा मेलायाव जौ बायदि जौ बिदै बेफोरबायदि
आरो गोदो बर'फ्रा जौ बिदैखौ दोरोङारि हिसाबै बाहायनायाव माखासे बेयावबो माने मोनथिनो गोनां खोथा हाबनानै दङना नोंथां।
औ औ नोंथां।
उम जेनेबा हमना ला बर'फ्रा गोदो इदिनो जेनेबा मैहुर खालामनो थांनायाव ओमफाय आबाद मावनायाव मेंनानै फैबा माने हमनाल ला मोदोमै सानाय सुनायखौ खारहोनो मेंनानै मेंनायखौ खारहोनो बिदिनो जौ बि बिदैफोरखौ लोङोमोन ना
औ
बेफोरबो गोदो माने बर'फोरा बेफोरखौ माने मुलि हिसाबैसो बाहायनाय बायदि जायोमोन आरो
औ देहानि थाखाय
औ
आरो सं बर फोरा दोरोङारि जानाय हिसाबै संनाय खावनाय समाव ओंख्रियाव मोदोमनायनि थाखाय बर'फोरा खायसे जे मस्ला हारिनि मुवा बाहायबोदों दों
बाहायबोदों दासिमबो बाहायो बर'फोरा
न्द्रि नोरसिं हाइजें सामब्राम गुफुर औ बायदि बायदि बेफोरखौ जों बाहायबोनायखौ नुनो मोनदों।
दासिमबो बाहायो आरो बेफोर मस्ला मस्लिखौ बर'फोरा
औ दासिमबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों बेफोर दोरोङारि जाग्रा मुवाफ्रा गोमानानै थाङाखै आरो गोमालाङो नाय नङा बेखौनो मिजिंथिनानै थागोन।
आरो बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायाव जेनेबा ओंख्रि गारि लाम थांलाय फैलाय जादोंलै खाथियाव जायगाखौसो सोलाय नांसिनगोन नामाथाय।
बर' हिन्जावफोरा मा बेदरजों मा मै मैगं लाफायोब्ला गोथाव जायो बेफोरनि गियानबो थाखाबावो दोरोङारि जानाय हिसाबै जेरै सबाय दाउ। सबायजों साम' मैथाजों ना खुमब्राजों दाउ एन्जर बेदरजों नोरसिं अन्थाइ बाजाब बेफोरखौ मोनथिजोबखायो खारै ओंख्रि संनायाव मोननैसो मोन हाथाइफोरबो दङ जेरै सबाय खारि स्रुब स्रुब मा जालु एम्बु खुगा। जाय संनाय मोदो फ्रुय एवनाय हाइजें बादेरनि मोनामनाय बेफोरबायदि गोबां संनाय खावनायाव जों मेथाइफोर नुनो मोनो।
मोनो मोनो
आरो बर'फोरनि जानाय जाग्रा दोरोङारि होनोब्ला जों नार्जि ओंख्रिखौ
औ नों मोनो मोनो नंगौ औ
आरो जोंहा बे नार्जि होनोब्ला नारजिजों अरगारनाय सोमोन्दो। बेनिबो गो सोमोन्दो ओंथि हाबनानै दं नारजि ओंख्रियाव औ
बर'फोरना हमना ला बिदि मानसि मोनसे नियम दं आरो
औ
औ बेनि‌ बेनि हमानो हमना ला नारजि अरगायनायनि नियमा जाहैबाय जेनेबा मानसि थैनायनि उ नाव बे बेजों माने सोमोन्दोखौ गारलायनो थाखाय नारजिखौ जानाय जायोमोन आरो औ
आरो बर' समाजाव मोनसे फोथायनाय दङ सोरबा आलासि थाङोब्ला बे आलासिनो नारजि ओंख्रि जाहोहरनो नाङा बेबायदि होननाय मोनसे फोथायनाय दं बर'नि गेजेराव खायसे खायसेबा बे बेखौ फोथायो खायसेया फोथाया
खोथि औ बे जाहैनि मा खासे जाहोन फोरा जाबाय हमना लादो बेखौ माने जासै आलासिनो जाहोयो आं खोनाया नामा नोंथां
औ खोनाबाय खोनाबाय नोंथां औ।
बिदि नो हमना ला सोमोन्दोआ गाज्रिायो होनना नारजि ओंख्रिफोरखौ जाहोनाय जायामोन ना मानो होम बा बियो गोखा औ
बेबायदिनो गोबां बर' फोरनि गेजेराव दोरोङारि जाग्रा लोंग्राफोर दंबावो
औ नोंगौ नंगौ
औ
उम जोबनो गैयै दं बर'फोरनि गेजेरावबो।
औ आरो बर'फोरनि जा दोरोङारि जाग्रा लोंग्रा होननानै बुङोब्ला बर'फोरा एम्फौ एनला जानायावबो खम नङा। बर'फोरनि गेजेराव जेरै गुमा गोथाव- खुसेेंग्रा
सिंग्राना
जेमा एम्फौ लाथा बायदि बायदियानो मोख'जाथाव औ नों औ
उम
एम्फौ लाथाखौथ' बरफ गावसोरनो फिसिनानै जायो बेखौ फिसिनायाबो आरो बर'फोरनि मोनसे हारिमु बाव
औ
औ
बेफोरनो आरो बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय होनबाथाय ओम बेफोरनि आरो दोरोङारि संनाय नियमबो दंमोन ना बर'फोरना जेनेबा बेखौ संबा मा मा होगो फोरोनांगौ बेसेबां होनांगौ
औ नोंथां औ
होननानै होनासो सङोमोन खोमा ना गोदो बर'फ्रा
औ
मा ओंख्रियाव मा मस्लाखौ होबा गोथाव जायो औ
आरो जोङो जानाय लोंनाय होनना बुङोब्ला जों बांसिन गोदोनि सुबुंफोरा न'आवनो दिहुनोमोन हाथाय बाजाराव थाङालासिनो न'आवनो आबाद मावनानै बेनिफ्राय मोननाय फिथाइखौनो बांसिन बाहाय बाहायनाय नुनो मोनोमोन
नुनो मोनो गुनथानांगौ बेफोरनो आरो बर'फोरनि दों जानाय लोंनाय दोरोङारिफ्रा
औ आरो जेरै बैसागोआव मागो सफैब्लाथाय एन्थाब फिथा सौराय एवनायफोर
औ
बायदि बायदि आरो बेफोरजों लोगोसे ओंख्रि भाजा बाथोन
दे नोंथां समा जाबायमोन जोंना ना दानजासिगोन खोमा दे